औ।
अ' खोनादोंना नोंथाङा?
ओं खोनादों
अ' नोंथाङा माबोरै दङो?
मोजांयैनो दं थयो नोंथाङालाय मा बादि दङो?
आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङो नोंथां। दा बिदिब्ला नोंथाङा जुदि सम दङब्ला ओ जोंनि ओ बर'नि आबादनि सोमोन्दै फंनैसो सावरायनो होननानै सानदोंमोन आं।
जागोन दे नोंथां।
अ' दा आबाद मावनाय होननानै बुङोब्ला जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ आबाद मावनाय खान्थि थिया सोलिबोगासिनो नङा होमब्ला नोंथां?
ओं
बे आबाद मावनाया बर' ओ बर' माहारिफोरा आबाद मावनाय खौनो गोदो गोदायनिफ्रायनो ओम जिउ खांनायनि राहा महरैबो लाबोगासिनो दङ। आबाद मावनानैनो बा जिउ खांबोगास सिनो दङ आरो गोदो गोदायनि फ्रायनो दिनैसिमहालासेै दा बे आबादखौ ज जोङो म ओ मावो जेरै दैज्लां बोथोराव जोङो माइ आबाद मावो दा मेसें बोथोरावहाय जोङो उफ्रा आबाद बायदिसिना जों मावो मैगं -थाइगं बायदिस सिनानि मावनाय ज जायो दा बे दैज्लां बोथ थोनि आबाद मावनाय जेराव जोङो ओ माइ आबाद खौनो गाहाइ होननानै सानो दा बे माइ आबादखौ ज जोङो मावनो थाखाय जोङो गिबियावनो मा खालामग्रोनाय जायो ओ खोथिया फोनो थाखाय बा जोङो खोथियाखौ जोङो ओ ओ माइज्लि महरै जोङो दोनखानाय जायो बे दोनखानाय माइज्लिखौनो ज जोङो ओ फख्रि एबा हाखराव जोङो सोमनानै दोननाय जायो गाजा बेरजासिम दा बेस सोमनानै दोननाय माइया जुदि गाजा बेरोब्ला जों बेखौ फोनानै होयो आरो फोथाराव फोनानै होनायनि उनाव बेयो खोथिया जानानै बा दान मोनसे बा दान मोनसे खावसेनि गेजेराव बेखौ जोङो फुनानै ओ फोथारावहाय ज जा माइ गायनो थाखाय जोङो हा फोमोननानै दोनो बा गोमोन खालामनानै दोनो बे जायगायाव जोङो लांनानै रुवाथि स सानैसो लानानै आरो न'ख खरनि बिगोमा गास सिबो जयै लोगो नांनानै जोङो गायनायखौ नुनो मोनो आरो दा बे माइखौ गायखांनायनि उनाव ओ द सान बा बा स सान ओ द दान बा दाननि उनावहाय जोङो बेख खौ हानानै मारा नानानै जोङो बे माइ फिथाइखौ जोंङो न'आव लाबोनाय जायो आरोखि दा बे ओ माइ आबाद मावनायाव जोङो जा जेरै ओ बुहुद रोखोमनि माइ गायनाय बा बुहुत रोखोमनि मुंनि माइ आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनो दा बि गुबुन गुबुन मुं माइफोरनि मुंफोरनि मुंखौ नों नोंथाङा एसे फोरमायना होदो दे।
आओैनो सायबाय नोंथाय बिदिनो ज जोसा माइब्रा बेखौथ' गाैबो मिथिखायो नङा होमबा। बिदिनो दानिया ओमफ्राय आसु आसु माइया जोंनि बर'फोरनि गोनां थारा बेखौ आसु फुजाबो खालामनाय जायो जेराव बेखौ उनाव माबा जाखाया जोंनिया
औ औ।
सबाइखौ नांगौ गोनांथिथार बि माइआ बिदिनो माइब्रा जोसायाबो गोनांथि जेराव माइब्राखौबो जों मागो दमासियाव बाहायनाय जायो फिथा सौराय ब ानायनो थाखाय
औ औ।
माइरं माइनिफ्रायनो जोसा माइरंखौ मोनो बिदिनो जोङो जोसा माइरंनि ओंखाम जायो मागो दमासियाव बिदिहायनो जोंङ जोसा माइब्राखौ गायथारनांगौ आसु माइखौ फोनांगौ बिदिनो जोंनिया खरमा माइ बिदिनो माइ सारनि आरो आइजुम आइजुम बिदिनो रन्जित बायदि बायदि माइ थायो नोंथां बिदिनो नोंथांमोननि माबायाव जायगायाव बिदिनो मा मा रोखोमनि माइ गायो आंनिसा बेफोरबायदि गायो नोंथांमोननिसा मा मा गायो बेफोरबायदिनो एसे फोरमायना होदो नोंथाङाबो।
दा जोंनि ओनसोलावबो ओ माइ आबाद मावनायाव जा नोंथांमोननि खिंजाय जेरै गुबुन गुबुन रोखोमनि माइ गायनायजों एखेयानो जोंनि जायैबो जोंनि जायबो ओ आसु माइ गायो माइ जब्रा माइ जोसा माइ बेनाव गुबुन गुबुन रोखोमनि दा गोदान गोदान मुंजों ओंखारनाय माइफोर जेरै रन्जना सरन' बंगबन्धु आरो गोबां रोखोमनि मुं फोर दङ आरो बाइसमथि बेफोरखौबो जोङो गायनायखौ नुनो मोनो आरो। जोंनि ओनसोलाव दा बे माइ आबाद आबाद मावनाय आदबा जों जा गोदो गोदायनि फ्रायनो सोलिबोनाय जा मोसौजो हाल एवनानै फोथाराव ज जोो माइखौ गायो हाखौ गोमोन खालामनानै आरो नाथाय गोदोनि समाव जा मोसौजों हालेवना गायोमोन नाथाय दानि समावहाय जोङो मोसौजों हालेवनानै गायनायखौ नुनो मोनलिया जेरै जोङो मोसौनि ओ जायगायाव जोङो ओ हालेवनो थाखाय जोङो ट्रेक्टरसो बाहायनाय नुनो मोनसै सै आरो दा बे ट्रेक्टरजों हालएवनाय नानै माइ गायनायनि थाखायनो गोदो-गोदाय जेरैबायदि माइ गायनायाव गोबां समनि गोनांथि जायोमोन दा बे ट्रेक्टरजों गायनायनि थाखायनो दा गोदोनि बायदि गोबाव बेखौ जोङो नुनो मोनलिया दा गोदोनि ओ माइ आबाद मावनाय आरो दानि माइ आबाद मावनायनि फाराग थिया बेनो जे गोदो गोदाय हालेवनानै मोसौजों हालेवनानै माइ गायोमोन आरो दानि जुगावहाय बा दानि समावहाय जोङो ट्रेक्टरजों हालेवनानै माइ गायनायखौ नुनो मोनो दा ओ बेखौनो आं नोंथांनियाव सोंनो नागिरदों दि दा गोदोनि जा मोसौजों हालेवनानै माइ आबाद मावबोबाय दा गोदोनि समनि जों बा दानि समनि जों हालेवनानै माइ गायनाय बेनि मोननै फारागथियाव नोंथाङा गोदोनि मोसौजों ओ हालौवनानै माइ गायनाय गस साबसिन नुह'रो ना दानि गोदो ओ दानि समनि ट्रेक्टरजों एवनानै हालेवनानै माइ गायनायखौ साबसिन नुहुरो नोंथाङा एसे फोरमायदो
आं फोरमायगोन बिदिखायनो आंनि बायदिब्ला ओ गोदो गोदाय जोबोद खस्थ' खालामनानै गायदोंमोन मोसौजों बिदिनो ओ दानिया जोङो ओ ट्रेक्टरजों दस बिगा बिस बिगा सानसेयावनो एवनानै गायनो हायो थिग बिदिनो जोङो आगोल मोसौजों एवनानै दब्लायसे दब्लायनै बेफोरबायदि जोबोर खस्थ' जों गायोमोन जोबोर खस्थ खस्थ'मोन बिदिनो दै थानाय समाव जोङो ट्रेक्टर गैयैनि थाखाय हालजों एवनानै जों एवै एवैनो बिदिनो दब्लायसे एवनायनि उनाव दब्लायसे रानबोनाय बेफोरबायदि नुनो मोनदोंमोन दा माने जों ट्रेक्टरजों गायनानै जोबोर ओ एसे सहसबो जाब बो दों आरो थाबनो जोब सिनो खस्थ'आबो एसे खम जायो। बिदिनो मोजां थारैनो मोजां बिदिनो जोङो सानसेनो खम हाफोरा जेनेबा एक बिगा दुइ बिगा तिन बिगा बेफोरबायदि हाखौथ' जों सानसेनो गायनो हायो। गोदो गोदायथ' जों हालजों एवनानै दब्लायसे दब्लायनै बिदिखौनो गायबाय थानो लागा जायोमोन सानदुुंङाव जोबोर खस्थ'नि गेजेरजों जिउ खांबोनांगौ जायोमोन। बिदिनो दाथ' जोबोर सहस जाबोबाय। बिदिनो मोजां मोजां। माइ हानायनिफ्रायबो जोङो मेचिन ओंखारबाय। बिदिनो नानायनिफ्राय नानायावबो हानायावबो सब गासै मेसिंखौनो बाहायो बिदिनो सुबुं माहारिया बिदिनो गोदो गोदाय जोबोर खस्थ' खालामोमोन दाथ' जोबोर सहस जाबोबाय। खस्थ'आ खमिबोबाय औ औ जोबोर गोरलै जाबोबाय। जोङो।
दा बेबायदिनो नोंथां जोंनि ओनसोलाव माइ आबाद मावनायनि अनगायैबो मेसें बोथोराव जा उफ्रा आबाद मावो बे याव जोंनि हिंजाय बा जोंनि ओनसोलावहाय जेरै बेसरनि आबाद मावो। ओ सबायाइनि आबाद मावो सिबिंनि आबाद मावो आरो लोगोसेनो मटरनि आबाद मावो। मागा, थिसि तिसि आरो आरो बेनि अनगायैबो गोबां उफ्रा आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो लोगोसेनो जा जोङो जानो थाखाय आरो मैगं थाइगं जेरै खांख्रि खला, आलु ओ लाइ-लाफा बे फोर आबादखौबो जोङो मावनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलाव दा बेबायदिनो गोबां दैज्लां बोथोर आरो दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोराव गोबां आबाद मावनानैनो जोंनि ओ बर' माहारिफोरा न'खर सोलिगासिनो बा न' खर बेंबोनायखौ आङो नुनो मोनदों आरो दा बे आबाद मावनाय खौनो जोंनि ओनसोलावहाय बांसिन गाहायै जिउ खांनायनि राहा महरै लाबोगासिनो दङ' गोदो गोदायनिफ्रायनो। दा गोदो जेरै गोदोनि समाव जेरै ओ मोसौजो हालेवनानै आबाद मावनायाव जोंनो गोबां समनि गोनांथि जायोमोन। ओ हाज जेनेबा बा बिघा बाजि बिघा हाखौ जोङो गायनो थाखाय गोबां सम नांगौ जायोमोन। नाथाय दानि समावहाय जा मोसौजों हालौनायनि जायगायाव ट्रेक्टर ओंखारनानै ट्रेक्टरजों हालेवनानै ओ जि बिघा बा बिघा हाखौनो जोङो ओ जोबोर खम समनि गेजेरावनो माइ माइ आबादखौ जोङो मावखांनायखौ बा थाबनो मावखांनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो। दा बेखौनो आङो ओ गोदोनि समनि ओ माइ आबाद मावनाय दानि माइ आबाद मावनायनि गेजेरनियाव फारागथियाव आङो दा बेखौनो नुहुरो आरो गोदोनिख्रुइ आङो दानि समनि जा आबाद मावनायनि आदब बेखौ आङो जोबोर गोरलै नुनो मोनो आरो। दा थिग बेबायदिनो जोंनि माइ आबाद मावनायाव जा ओ हाल जांख्रा होननानै बुङो जों माइ आबादखौ गायखांनायनि उनाव जोङो जोबथि सानाव जा जोङो हाल जां ख्रा होननानै बुङो बे हाल जांख्रानि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
गासै गायनो लागा हाफोरखौ खस्थ' खालामबाय जेनबा दैज्लां हिसाबै जों गायनाय फुनाय गासैबो बेयावनो गायनाय फुनायाव मुखुब जाना न'खरनि गासैबो खस्थ' खालायो हाजिरा खामलिया लानानै बाबो बिदिनो जों लास जोबगोन खालि बिदिनो रंजा खुसियै रंजानायजों गासैबो खस्थ'नि खस्थ' खालामजोबो नालाय गासैबो दैलां बोथोराव जों माइ आबाद मावनायनि थाखायनो जों जानो थाखाय बिदिनो जोबथि दिनखालि जों बिदिनो रंजानायजों जोबनायनि थाखाय जों गोसोआव गोजोननाय लानो थाखाय बिदिनो जोङो ना ना बेदर बिदिनो बायदिसिना लानानै गासैखौबो जाहोयो न' खरनिबो गासैबो जायो बिदिनो जाहोनानै लोंहोनानै जों मोजां नाङो बेफोरबायदि बेहाय दं जोंनि ओनसोलावबो नोंथां जोंहाथ' समाबो सबाय बिदिनो नोंथाङाबो
सावरायनायखौ जों दोन्थ'नोसै ना नोंथां।
गोजोननाय थाबाय आङो नोंथांनिसिम जोंनि आबाद मावनायनि सोमोन्दै मिथिना मोननानै।
औ दे नोंथां साबायखर।